ओ गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिम। आं औ हरनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायाव आङो सावरायनो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथांनाव फ्रि दङ ना? ओ आं जाय आयदानि सायाव सावरायनो नोंथांखौ कल खालामदों बे आयदायानो जाबाय जोंनि बर' समाजाव ओ औवानि बाहायनाय बेनि सोमोन्दै ओ नोंथांजों आं सावरायनो हरदों। बिदिब्ला आंनो फोरमायग्रोसै नोंथां। जोंनि बर' समाजावहाय औवा नि बाहायनाय होननानै बुङोब्ला बे औवाया मोनसे जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआवहाय बाहाय जाफ्लेबाय थानाय मोनसे लाइफां जायखौ जोङो जोनोम जाजेन्नायनिफ्राय थैजासिम जों बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरैबादि सासे सुबुं एबा सासे गथ'आ बिमानि गोरबोनिफ्राय जोनोम जानायनि उनाव जे जोङो गथ'नि उथुमाय हानो थाखाय जोङो औवानि टेवल बा औवानि गोबौ सैनानै जों सासे गथ'नि उथुमायखौ हानाय जायो औवाजों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा सासे मानसिया थैयोब्लाबो बे सुबुं खौ गोथै बारिसिम लांनानै गारहैनो थाखाय एबा फबहैनो एबा सावहैनो थाखाय जोंहा औवा सुबानिफ्राय औवा दानना लायनानै जों बाथि खालामनानै गोथैखौहाय बानलांनाय जायो बेबायदिनो जोंनि समाजावहाय औवाया जोबोरैनो गोनांथार आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गोबांथार जोंनि संसार ओ जानायनि बेलायाव माखासे ओ आइजें आयदफोर जोंङो बानायनायखौ नुनो मोनो जेरै- ना हमनो थाखायबो जोंहा ना सारनो थाखाय जोंङो सेन, खखा, खाखि बेफोरबायदि बानायनानै जोंहा नाखौ सानाय जायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा ना गुरनो थाखायबो ओ जेखाय, खबाइ बेफोरबायदि माख खासे आयजें आयलाफोरखौ बानायनानै जोंङो ओ बाहायनाय जायो बेफोरनि अनगायैबो आरो जोंहा गोबां बिथिंङावनो बाहाय बायो जेरै सानफ्रामबोनि बाहायफ्लेबाय थानाय ओ जेरैबायदि माइरं जावनो थाखाय जोंहा औवानिफ्रायनो संग्रायखौ बानायनानै नुनो मोनो आरो बेजोंनो लोगोसे ओ माइ सालिनो थाखाय बा माइरं सालिनो थाखाय जोंहा सान्दांगा आरो सान्द्रिफोरखौ जोंङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आथिखाल समावहाय औवानिफ्रायनो बेफोर मुवा बेसादफोरखौहाय बानायनानै माखासे सुबुंफोरखौ जोंङो फालांगि खालामनायबो नुनो मोनो जेरै सेन, खखा ओ बानायनानै जोंङो गोबांथार जोंनि बर' सुबुंफोरा हाथाय बाजारफोराव फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो आरो जेखाइ, खबाइ बा बनायनानैबो जोंङो गोबांथार ओ‌ रांङा जि बेखौ जोंङो नुबोनो मोनदों बिनि अनगायैबो जोंहा आबाद मावनायनि बिथिंङावबो जोंङो औवाखौ बाहायनाय जायो
नोंथांनिखौ खोनानो मोनासै नोंथां
गोदोनि दिनाव हेलौ
खोनादोंना नों
खोनादोंना
नोंथांनिखौ मोजां खोनानो मोनासै
हालौ
औ खोनाबाय नोंथां
ओ खोनाबायना मोजां खोनादों ओ जेरै आबाद मावनायनि बिथिंङावबो जोंङो औवाखौ बाहायनाय नुनो मोनो। जेरैहाय गोदोनि दिनाव जोंहा ओ बांसिन दुब्लि फोथाराव हालेवोब्ला मोसौजोंनो एवनायखौ नुनो मोनोमोन। बे बिथिंङाव जोंहा ओ मै, लावथि, हुकेन हायखंसि बेफोरखौहाय जोंङो औवानिफ्रायनो बानायनाय नुनो मोनो। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गोदोनि दिनाव बांसिन ओ‌ थुरि जिगाबजों जोंङो नखौ लुनाय जायोमोन। ओ थुरिनि जिगाबानो जोंनि दोरोंङारि न हिसाबै जोंङो थुरि जिगाबजों न' लुनायावहाय औवाखौनो जोंङो ओ बांसिन बाहायनाय जायोमोन। जेरै ओहो खुन्थिया गायनो थाखायबो जोंङो ओ‌ औवाखौनो बाहायो फेराइ ओ खानो थाखायबो जोंङो औवानिफ्रायनो भेराइखौ बानायनाय जायो बेजोंनो लोग लोगोसे मुदा मान्दालि बेफोर गासैबो बिथिंङाव जोंङो औवाखौ बाहायनाय नुनो मो मोनो नोंथां। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा आबाद फोथारफ्राव जोंनि आबादखौ जिब-जुनार मोसौ मोसा फोरनिफ्राय जों रैखाथि होनो थाखाय जोङो औवानि औवाजोंनो बेरा दुमनानै ओ सोरगिदिं जोंनि आबाद खौहाय रैखाथि होनाय जायो। ओ बेजोंनो लोगोसे आरो जेब्ला औवाया एसे गोरलैहां बै समाव जोङो औवानि दुरुं एबा टेवल जिरनानै जोङो बेराफोरखौ बेजोंनो खानाय जायोमोन बेजोंनो लोगोसे जोंहा औवाया जेब्ला ओ ओ थ'मेन जेनो जायखौ जों मेवाइ होननानै बुङो। जोंनि दोरोङारि ओंख्रि जेरै अनला मेवाइ बैफोरजों जानायावहाय ओ मेवाइखौ जोङो जानाय जायो। आरो लोगोसे जोङो मेवाइफोरखौहाय ओरैनो फाजाबो जानो हायो दालिफोरजोंबो जानो हायो। मेवाइखौ जों आसारबो खालामनो हायो गोबां सुबुंफ्रानो औवानि मेवाइखौहाय आसार खालामनाय खो नुनो मोनो ओ बेजोंनो लोगोसे आरो गोबां बिथिङावनो जोङो औवाखौ बाहायबावो। जेरै धोरोमारि बिथिङावनो बुङा मानो धोरोमारि बिथिङावहाय जों आ बाख बाथौ दुमनायाव बाथौआरि सुबुंफोरनि थाखाय बाथौ दुमनायाव बे बाहायफ्ले-बाहायफ्लेजानाय मोनसे ए ओ मुवा आरो जोंहा मोनसे ओ दोरोङारि फोथायनाय दंबावो। ओ दहाय आं होनाय बादि सासे मानसि थैयोब्ला बे गोथैखौ खौ बानलांनो थाखाय जाय औवा सुबानिफ्राय जोंहा औवाखौ दान्नानै लाबोदों बै औवा सुबाया बा बै औवा सुबानि माखासे ओ थानाय औवाफोरखौहाय जोङो बाथौ दुमनायाव बाहायनो मोना होननानै जोंहा मोनसे दोरोङारि फोथायनाय दङ नोंथां। दा थिग बेबादिनो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव एबा नोंथांमोननि समाजाव बा बर' समाजाव जोङो औवाखौ उ मा मा बिथिङाव आरो माबोरै बाहायनाय जायो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां।
उमह।
नोंथां फोरमायलांनाय बायदि ओ माखासेखौ फोरमायनो बा फोरमायना होनोसै।
औ।
ओम ओ नोंथां ओ जोंनि समाजफ्रावबो नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बायदि ओ गोबां बिथिङावनो ओ औवाखौ बाहायनाय जायो। ओ नोंगौ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि औवायानो ओ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायबाय थाजानाय ओ मोनसे ओ आइजेंफोर आगजुफोर बानायनायाव ओ बाहायजाग्रा ओ मोनसे ओ रोखोमनि लाइफां
औ
ओम ओ जोङो बर'नि दोरोङारि दामग्रा हिसाबै ओ जोङो सिफुं गंगोना ओ बेफोरखौबो जोङो ओ बानायनाय नुनो मोनो। ओ जोङो ओ सिफुंखौ औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो ओ ओ सिफुंखौ माबोरै बानायनाय जायो होनोबोला जोङो ओ सिफुंखौ जोङो ओ औवा औवाखौ जोङो बिजौ बिजौआव जेब्ला औवाया ओ फर' गोलाव गोलाव थायो अब्ला बे फर' गोलाव औवाखौ जोङो ओ दाननानै लाबोनो हायो ओ बेनो मोनसे ओ औवाया गोबां रोखोमनि थायो ओ औवाया जेरै औवा बुरखा, औवा गुबै, ओ औवा हाथाइ ओ आरो ओ गोबां रोखोमनि हाजोफोराव ओ मोननो हानाय ओ बे गिदिर गिदिर औवा ओ औवा हाजो बेनि औवा ओ बायदि बायदि रोखोमनि आ जोंनि आ जायगायाव बांसिन मोननो हानाय औवाफ्रा जादों ओ औवा गुबै, औवा हाथाय आरो औवा थे रे ओ बेफोरखौ जोङो ओ बांसिन मोननो थाङो आ जोङो सिफुंखौ ओ औवा आ गुबै आरो औवा ओ थेरे ओ बेफोरोरनिफ्रायबो जों बानायनो हायो। ओ सिफुंखौ जोङो ओ सरासनस्रा दामग्रा ओ सिफुं ओ नङाब्ला बा स्किल गोनां सिफुं आ आरो जोंनि बर'नि खेराइ फोरबोआव दामग्रा ओ खेराइ सिफुं ओ बेखौ जोङो बानायनाय मोनो जोंनि ओ बर' हारिया बांसिन ओ खेराइ सिफुं बे सिफुंखौ दामनाय जायो। ओ सिुफंखौ जोङो ओ गुदुं मोनबा सुफ्लंनानै बानायनाय जायो। ओ जोङो ओ गिबियाव ओ गिबि गुदुंखौ जोङो ओ सुनो थाखाय बानायो। आरो उननि ओ मोनब्रै गुदुंफोरखौ जोङो ओ बे सिफुं सुनायाव ओ जोङो ओ सावन जों जिखुनु जाया ओ माखासे गोदै देंखो ओ ओंखारहोनो थाखाय जोङो ओ आखाइनि हिसाबै ओ आखाइनि हेफाजाबै ओ जोङो बेखौ ओ माने ओ गुदुं बार हगारनायाव जोङो मोनब्रैखौ बाहायनाय जायो। ओ बेखौ जोङो सिफुंखौ ओ गिबियाव ओ सुफ्लुंनो थाखाय जोङो ओ माखासे ओ मा होनो ओ बलथु बा माखासे ओ आसि थाइसे हाबजानाय जोङो ओ लहा लानानै जोङो लहाखौ जोङो अराव सारग्रोनांगोन। ओ अराव सौखांनानै जोङो जेब्ला लहाया दुङो अब्ला जोङो ओ- फारि फारियै सिदा सिदायै ओ- जोङो ओ- सुफ्लुंनांगोन आरो ओ- गोजौनि सुग्रा ओ- गुदुङा गोजौआव थायो ओ- बिनि उनाव ओ- जोङो ओ- ओ- दस बा दसनिफ्राय जोङो लानानै ओ- बार' थेर' इन्सि जोङो गाहाय याव- ओ- जोङो ओ- गाहायनिया ओ- जोङो लाइन लाइन ओ- मोनब्रै ओ- बे मोनब्रैखौ जोङो ओ- मोननैखौ खाथि खाथि आरो गाहायनि ओ- मोनथामखौ जोङो ओ- एसे जानगार जानगार जोङो ओ- सुफुंनो हायोम ओ- फैयो बिनि अनगायैबो जोंहा ओ- बर'नि ओ- दोरोङारि ओ- दामनाय देनाय बेयाव जोङो गंगोनाखौ बाह ओ- गंगोनाखौबो बाहायो ओ- गंगोनाखौ जोङो ओ- बेखौबो औवानिफ्राय बाहायो बानायनाय जायो ओ गंगोनाखौ बानायनो थाखाय जोङो ओ फिसा दाबा ओ बा जोङो ओ- दाब्ले आरो गोबौ दाबाय बाहायनाय जायो ओ गंगोनाखौ जोङो गेजेराव गोमहोनो थाखाय ओ फिसा बारज बायदि बानायनाय जायो ओ- जाहाथे जोंनि खुगानिफ्राय सुनाय बारा बै फिसा बारजयाव नांथानानै ओ बे बारजायानो बारनि गोब्राब हाबनायजों ओ जाहाथे ओ सोदोब रिंखां होनो हायो ओ बेबायदिनो जोङो ओ गंगोनाखौ बानायनाय जायो ओ बेफोर ओ गंगोना आरो ओ सिफुंखौ जोङो ओ जोंनि बर'नि रंजाथाइ फोरबो बैसागु ओ नङाबा ओ जोंनि ओ गेदेमाफोरखौ ओ बरायनाय हाबाफोराव ओ नङाबा जोङो हाबा खेराइफोराव ओ जोङो बिब्दिनो बायदि बायदि रंजानाय फोरबोफोराव ओ जोङो दामनो थाखाय ओ सिफुं आरो गंगोनाखौ जों बाहायनाय जायो नोंथां ओ बेबायदिनो जोंनि ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो बर' समाजाव ओ ओ सानफ्रोमबोनि थाखाय ओ नांबाय थानाय गोनांथि जानाय ओ गोनांथि जानाय ओ मैगं थाइगं सुनाय खादाफोर ओ आरो ओ जोंनि जाग्रा आदार ओ माइरंखौ सालिनो थाखाय जेरै सान्द्रि ओ संग्राय बेफोरबायदिनो ना गुरनायाव बाहायनो थाखाय ओ जेखाइ ओ खबाय ओ बानायनाय जायो आरो ना हमनो थाखाय थाखाय नोंथाङा बुंलांनाय बादि ओ सेन ओ खखा फल' बायदि